हेलौ हेलौ
हेलौ औ नोंथां खोनादों ना औ आं नोंथांनिखौ खोनागासिनो दङ
दायो मा खालामदों?
आङो दायो ओरैनो दंथ'यो नोंथां नोंथाङालाय?
आंबो दायो ओरैनो दंथ'यो नोंथांनि माबाफोर खामानि मावनांगौ फोर दङ नामा?
बिदिथ' खामानि मावनांगौ गैथ'वा नोंथां गैनाया दा आं ओरैनो फ्रियावनो दंथ'यो।
अ होनबा नोंजों दसे सम सावरायनो हागोनना नोंथां।
अ हागोन दे नोंथां हागोन जेबो नङा दे
ओ होनबा जोङो ओ आबहावानि बागै एसे साव-सावरायदिनि नङा होनबा नोंथां
अ जागोन दे नोंथां सावरायजागोन।
आबहावाखौ माबोरै दै खाथि होनो एबा माबोरै साखोन सिखोन खालामनो थाखाय माबायदि बाहायनांगौ जायो बेनि बागै एसे आंनो खोन्थानो हागोन नामा नोंथां।
अ जेनेबा एसे नाजानोसै नोंथां। औ जेनेबा जोङो आबहावाखौ रैखाथि होनो होनोब्लाथ' जोङो माने आबहावानि आबहावानि जोङो जेबो खहा खालामालासि जे जोङो आबहावाखौ बाहायनायखौनो जोङो जेनेबा बिनि रैखाथि होनाय होननानै जोङो बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नोंगौ
जेनेबा जोङो माबोरै रैखाथि होगोन माबोरै खहा खालामा लासे थागोन होननानै बुङोब्ला जेनेबा जोंहा बिफां लाइफां सिगाङावनो बिफां लाइफांनि बाथ्रा फैगोन नङा होनोमबा
र
ओ जोङो दा बिफां लाइफांफोरखौ सुबुं अनजिमाफ्रा बांलांनाय लोगो लोगो मानि जोंनि टेक्न'लजिफ्रा जौगाखांबोनाय लोगो लोगो जोङो बिफां लाइफांफोरखौ दानफाय दानफाय बै बिफां लाइफांफोर थानाय जायगायाव जोङो न' बांफोर लुबाय आरो बायदि रो रोखोमनि दारिमिनफोर गायसनबाय। दा बैफोरबादि गायसननाय न' बां लुनायफोरनि गेजेरजोंहाय जोंना बिफां लाइफांफोरा जोबस्रांलांबाय। बेफोरनि जाहोनाव आबहावाया जोंना एसे माने खहा गोनां बा गाज्रि जानानै फैबाय। आरो बेजों लोगोसेनो जोंनाथ' ओरैनो दारिमिनफोर गायसनबाय नालाय बै दारिमिनफोरनिफ्राय जों मा खासे ओ गेसफोर ओंखारो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगो नोंथां
उखुनदैफोर ओंखारो। दा बै गेसफोर उखुनदैफोर ओंखारनाय आरो गाज्रि दाखोर दालाफोर बे दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनायफोरा माने जोंनि आबहावाखौ माने गुबुंले खालामो आरो नोंथां आरो बिनि अनगायैबो जेनेबा सुबुं अनजिमा बांनाय सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो माने साउन्ड सिस्टेम गारि मथर बांनाय बै गासैबो बिथिङावनो मा ने बांजोबलांनाय लोगो लोगोनो माने जोंनियाव आबहावाया खहानिफ्राय खहा जाबोगासिनो दङ होननानै बेखौ बुंनो हायो आरो नोंथां। जेनेबा साउड सिस्टेम बायदिसिना दामख्रावनाय मानाय सुबुं मोनसिमा बांनाय जाबाय नालाय माने ओइ बायदि रोखोमनि दामनाय ओरैबा सोरेनबा रायलायनाय होस्रिखावनाय माबा माबि बेफोरादि माने एसे बारा जानानै जोंनि आबहावाया माने एसे गुबुंले जालांनायखौ आंङो बुजिनो मोनो आरो नोंथां दा
औ
नोंथांनो बेखिनिखौनो खोन्थाबाय आंङो दा आरो माबा फोर दंबावोमोन नामा नोंथां।
आबहावा होननानैथ' जों मिथिखायो जों माखौ बार लायो मारै थांनाया थागोन थांनानै थागोन थाखाय जोंनो बार नांगौ हां लानो थाखाय बिफां लाइफांनिफ्राय अक्सिजेन नांगौ जायो ओ बिफां लाइफां गैयाबाथ' मानसिया थांनानै थानो थाखाय गोब्राब मोनो। मानो होनोबा बिफां-लाइफां जोंनिफ्राय कार्बनदाइ अक्साइदखौ लायो बिसोरनिफ्राइ जों अक्सिजेनखौ लाफिनो नङा होनबा नोंथां? ओ बेखौ लाखि ओ बेखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय थाखाय जोङो साखोन-सिखोन लाखि खिनांगौ जायो। दारिमिनफोरखौहाय खम गायसननांगौ जायो बेजों लोगोसे गारि मथरनिफ्राय गनाय बे उखुन्दै बेयो बांलांनायजों लोगोसे जे बिफां लाइफां खमायलांनायजों लोगोसे बा मानसिया बेमार आजार जायो नंङा होनबा नोंथां? खोनादों नोंथां?
औ औ खोनागासिनो दंङ नोंथां
आरो नोंथांनिसिम आरोबाव आं मोनसे सोंथि सोंनो सानबावदों आरोना। फैबाय थानाय दिनफोरावहाय बिफां लाइफांफोरखौ जोथोन लानाया गाहाम ना गाहाम नङा बिनि बागै एसे खोन्थाबावनो हागोन नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां ओफ्रायैनो बे नोंनि सोंनाया जोबोद ओंथि गोनां। जोंङोथ' बिफां लाइफांफोरखौ जोङो हानायमानि माने रैखाथि होनांगोन आरो दा जोंङो जेनेबा दहायबोथ' आं बुंलांखाबाय नङा होमबा बिफां-लाइफां दाननायनि बाथ्राखौ
औ
दा जेनेबा जोङो बिफां-लाइफांखौ जेराव मेरावनो जोङो दानस्रांला बायदों माने हाग्रा ओनसोलखौ जोङो फोजोबस्रांदों दा बैफोरबादि जुदि जोङो फोजोबस्रांबाय थायोब्ला जोङो सानसे समाव नैबे जुदि बुहुमनिफ्राय बिफां लाइफांफोरा एकदम खमिथार जालाङोबा ओ जोंनावहाय मा जागोन माने अक्सिजेनफोरा माने गैया जालांगोन। जोंनावहाय आइ पि मिथिंगायारि गेस। ओ कार्बन-डाइ-अक्साइडफोर बिसोर माने मिथेनफोर बिसोर माने जोंनि ओ आबहावाखौ माने बिराद गाज्रि खालामगोन आरो जोंनियाव बिनि जाहोनाव माने। बांसिन माने दुंनायखौ जोङो सहायनो हायै जागोन। मानोना बैफोर। फोरा बिराद बिदुं सोबनानै लायो। नङा होमबा नोंथां? जायनाखि मिथिंगायारि गेस। बिसोरो।
औ।
ओ दा बेखायनो माने बेफोरनिफ्राय जोङो रैखा खालामनो बा जोङो आबहावाखौ मोजाङै बा गोग्गोयै लाखिनोब्ला जोङो मोनसे खामानि जेनेबा बिफां लाइफांफोरखौ जोङो दाननायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो जाखिनि ओरैनो लांदां जायगाफोर दङ जाफोरावहाय माने बिफां लाइफां गायनो हाथाव। बैफोरबायदि जायगाफोरावहाय जोङो हानायसेबां मानि बयबो बिफां लाइफांफोरखौ जुदि गायोब्ला जोंनि आब हौवाया अब्लाना मोनसे माने एसे साबसिनाव फैफिनगोन होननानै आं सानो आरो। बेखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ ओ दाननाय सोलायै जोङो हानायमानि थाखानाय बिफां लाइफांफोरखौ दाननो मोना बा। दाननो नाङा होननानै बयबो खौ जुदि थांखि लालायोब्ला मोजां आरो आरो बिनि सायाव जुदि सरकारफोरा जेनेबा जोंहाथ' सरखारफोर थायो नालाय बै सरखारफोराबो बिफां लाइफां बिफां दाननायनि बेलायावहाय दि होबथानायनि मोजां राहा लायोब्ला आरो बिनिख्रुइ बियो साबसिन जाबावगोन होननानै आं सानो आरो औ, दा नोंथाङा आरो बिनि सायावहायनो माबाफोर जुदि दाजाबदेरबावनो जुदि सानदोंब्ला आरो नों थाङाबो देरनो हागोन दे नोंथां
औ ओ बिफां लाइफां ओ बिफां लाइफाङाथ' जोंनि थाखाय गोबां मदद खालामो। आरो बिजोंनो लोगोसे। आरो नांगौ खिनिफोरखौ जोंनो होयो बिफां लाइफाङा। जेरै जानो थाखाय फिथाइ सामथाय होयो ओ नांगौ जिनिस सियार थेबोल बेरेंसि बिसिना बायदि बायदि बिदिनो जोंनो जोंनि लागै मदद होयो आरो ना जेरै न' बानायनायावहाय बाथाम थबथा ओ बिदिनो बायदि बायदि जोंनो होयो नङा होनबा नोंथां आरो बेजोंनो लोगोसे ओ जोंनोहाय गैयि समावहाय जोङो बेखौहाय न'आवनो मोननाय ओ थानाय बिफां लाइफांखौ बा मा एसे दाननानैहाय ओ गुबुननि जायगायाव माने फानहरनानै जोङो बेनिफ्राय रां मोनो आरोना आरो बे रां मोननायजों गोदान बिफां ओ जायखौ जोङो नुफेराखै एबा मिथिथ'यो एबा सं बे बुहुम दंनाय बुस्थुखौ जोङो लाबोनानैहाय जोंनि साइडजोंहाय माने गावनि गैयै जायगायाव गायफैनानै बेखौ गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनो हायो आरोना आरो बेजों लोगोसे ओ बिनि निफ्रायनो मोननाय बिदुंआबो खमायलाङो आरो गरमाबो खमायलाङो ओ आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा माबाफोर बुंदेरबावनो सानदों नामा
ए औ नोंथां मानि गरम खमायनायनि बाथ्रायाथ' थिगानो नोंथां बेयो सैथो मानि ओरैनो आबहावा जेनेबा बिफां लाइफाङासो जोंनि आबहावाखौ मानि बारहावाखौ मोजाङै लाखियो नङा होमबा। दा जोंना बे बार गेब्रेंनाया जेसेबां बारा जेसेबांनाखि गेब्रेंगोन जेनेबा बारफोरा गुबुंले जागोन एसेंनाखि जोंनि मानसिफोर फोरा मा होनो ओ जेंनायाव गोलैगोन आरो मानसिफ्रा माने हां लानायाव माखासे जेंना गोग्लैगोन आरो माखासे बेरामफोरजों भुगिनांनो गोनां जानो हागौ होननानै आं सानो आरो नोंथां। दा बेबायदिनो जोङो आबहावानि सायावहाय गोबां माबा माहोनो मोजां मोजां ओ रैखा खालामनानै माखासे राहाफोर लानो हायो जेनेबा दैनि बिथिंखौबो जोङो साननानै नायनो हायो जोङो दैयाबोथ' मोनसे मा होनो गुबुंले जानो थांगासिनो दङ नङा होमबा जागासिनो दङ ओ जोङो दैनि बेलायावबो माने गोबां मानसिफोराहाय जेनेबा जों आबादनिखौनो लाग्रोबाय जेनेबा आबाद मावनायावहाय जोङो माखासे मानसि मा खालामो दा आजिखालि मेडिसिन बायो नङा होमबा।
नंगौ नोंथां नंगौ
बे मुलि एम्फौ फोथैग्रा मुलि बाहायो हाग्रा फोथैग्रा मुलि बाहायो आरो बिनि अनगायैबो आबादखौ मोजां खालामनो थाखाय मासा-माखासे रासायनारिक हासारफोर बाहायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ
ओ मेडिसिनफोर बाहायनाया माबा मुलिफोर बाहाय मा होनो हासारफोर बाहायनाया जोंनि बबेबा दैमा सेरफोर जुदि हाफोर जायोब्ला नङा होमबा दा बै दैमा सेर फोरनि हाफोरजोंहाय बेयो दैजोंहाय मानि ओ उनाव लासैनो गोरोबलांनानै बै दैमाफोरावहाय गोलैलाङो आरो माने मिलाय हैयो आरो। दा बेफोरबादि जानायनि जाहोनाव जोंना बै दैफोराबो मा जायो ओ दैमाफोराबो गुबुंले जायो आरो। माने गाज्रि जायो आरो बिनि अनगायैबो खायसे खायसे ओ मानसिफोरा मा होनो आरो दारि मिनफोरनिफ्राय दाला जाबार जाथ्राफोरखौ माखासे मानसिफ्रा मा खालामो दारिमिननिफ्राय दैयाव गाहरो नङा होमबा दैयाव खनसेयैनो खोख्लैहोयो दा बैफोर बाय
नंगौ नोंथां नोंगौ
मानि औ गोबां मानि गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बेबायदिनो बिदिन्थि हिसाबै जोंनि भारताव थानाय माने गंगा दैमानि बाथ्राखौ जों बुंनो हायो गंगा दैमाया जोंनियाव दामानि ओरैबायदि दि गुबुंले जोङो बेखौहाय मानि ओरैनो गोथार दैमा होननानै जोंनि भारतारि सुबुंफोरा फालियो खिन्थु नाथाय आस बे दैमाया ओरै बायदि गुबुंले बे दैमाया मानि जोबोद गुबुंनाय आरो मैला जों बुंफबनाय दिनैसिम गोबां मानि सरखारहाबो मानि बेखौ गंगार दैमाखौ फोसाबनायनि थाखाय माखासे अ लाखांबाय अब्लाबो दिनैसिम नाथाय गंगार दैेमाखौ जोंनि मानसिफ्रा फोजोबनो हायाखै
औ
दाम जोंनि सरासनस्रा मानसिफोरनो माय सांग्रांथि गैया बिनि सायावहाय अननाय गैया थारमानि बेवहाय जोंनि मानसिफ्रानो दाखोर दाला जाबोर जाथा गारो दारिमिनफोरनिफ्राय बायदि रोखोम- नि मुवा बेसादफोर गबोयो दा बैफोरबायदि जाहोनावनो माने गंगार दैमाया दिनैसिमबो मानि अ माने गोथ मानो गुबुंलेनिफ्राय रैखा मोननो हायाखै बेबायदिनो जोंनियावहाय गोबां रो- खोमनि गोबां दैमाफोर दङ बेफोरो माने बेबायादिनो लासै-लासै गुबुंले जाबोगासिनो हमगासिनो आरो दा बेखायनो जोङो बेफोर- खौ माने रैखा खालामनाया मो जोबोद मोजां दैयाबो जोंनि थाखाय सानसे समावहाय उम औ सान बेवहाय माने गोबां दैनि थाखायबो जोङ जेंनायाव गोलैनांगौ जेनेबा लोंनायनि बिनि गेजेरजों मालाबा बायदि रोखोमनि जोंनि देहायाव बेमार आजार समजियो